आदा खोनाबाय ना ओम समाव माला माला
औ फातता मोननो नागिरालै बारा औ ओमफ्राय फंबाय
औ।
जि आइटेक मोननाय बर'नि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन हानायाथ' आङो जायखिजाया गोसोआव थानायखौ आं बुंनोसै औ ओरैनो गामसा जाबाय गाननाया जोमनायाथ' गामसा आमफाय आर'नाइ आर'नाइ आमफायो दख'ना
औ।
बे आरो बे गाननाय जोमनाय बे मोनथाम थांबायना आमफायो दामनाय दामजुआव आरोना दामजुआवथ' ओ खामाबो दङ नामा खाम सिफुं सिफुं आमफाय सेरजा
औ जापस्रिं
जाबसि्ं आमफायो जथा आमफायो
दंमोन नामा?
गंगोना बो दं खोमा ओम गंगना गंगना बे आरोना दामनायाव बिसोर दामजुआव बिसोर बिसोरनो गोजामोन ना खाम थाबाय ओ सिफुं थाबाय जथा थाबाय सेरजा थाबाय गंगोना थाबाय आमफायो जाबस्रिं थाबाय औ जाबसिन जथा सय माबा दथा जाबायना
औ औ।
द द था जाबाय आमफायो ओरैनो बे थांबाय जा दामजु ओम जानायावबो दंना जानायाव जोंनि ओंख्रिया अनला। अनला दाउ
नारजि
नारजि अमा
औ ओमफ्राय नाफाम
नाफाम ओमफ्रायो बै माबाखौ मा होनोमोनलाय नोंसिनिथिं मथिगाल दाब ना मा होनोमोनलाय बेैखौ
माथिगालदाब। गंगार-गंगार दुन- गंगार दुदिया
गंगार दुन्दियाबोथ' औ गंगार दुन्दिया बो ओमफ्राय बै मोनसे ओंख्रि जाग्रा दंना दालाय मानामुनि मानामुनि नङा खोमा र बै माबाया माथिगालदाब बै खौ मिथिगोना मिथिया नोङो बे होआव बिदि गालदाब गालदाब थाया होमबा। अहो नोंसिनिथिं मा दस्रा होनो नामा?
बेखौ मथिगालदाबानो होनोदां आंसो हमनो हास्लाबाखै आरो उम उम। ओमफ्राय
बे थांबाय नारजि अमा थांबाय अनला थांबाय ओमफ्रायो बे थांबाय
मा दंबायोमोन फ्राय?
ओमफ्रयो जानायाव बे जौआबोथ' थाङोना जौ बिदैबो दंना अह लोंनायनियाव दं जौ बिदै दङ। ओमफ्रायो जौ जौ गोरान दं जौ गिसि
ओमफ्राय माइब्रा
माइब्रा औ
माइब्रा जुमाय उम उम उम उम। उम
ओमफ्रायो बिनि उनाव मा दङमोनलाय
उम बिनि उनाव।
बेनि उनाव जानाय बै माबाबो दंमोन नामा एम्फौ लाथाबो दंमोन नामा अ एम्फौ लाथाबो दं दां। बुलाथ
उम
ओमफ्रायो नाफामखौ दंगारखामोन
उम उम।
ओमफ्रायो बिनि उ गैथ'ला खोमा उम बिनि उनाव गैथ'ला औ बेयो आरो।
उम
बे जोंनि जाहैबाय आरोना
औ औ
जोंनि हारिनि आरो
उम उम औ
ओरैनो माबाखौ सबाय साम'खौ जानो मोजां मोनोना मोना नों?
औ गोथावसो बेबो सबायजों साम'जों औ खिन्थु आं साम'खौ बांसिन माबाखौसो गोथाव मोनोलै साम' लादाया मोदोम मोनजायो ना ओं। औ औ साम' लादाया गिदिर गिदिरा
अ गोथाव बेबो एरख'नानै उम एरख'ना मैथाफोरजों
औ औ मैथा बांगालफोरजों उम नोंसिना मा औ नोंसिनाबो मैथा बांगाल लानो होनदां बेखौ ना?
बै औ मैथा बांगालानो मैथा बांगाल ओमफाय मैथा गोजा। मै औ मैथा सिख्ला दं मैथा सिख्लाया बै एगदम गोज
औ औ गोजा गोजाया ओंख्रियाबो गोजा जायोना? औ बेबो गोथाव जायोथ' ना फिसा फिसा होनानै
औ गोथाव जायो ओरैनोथ' मैथ मैथाययावबो जों माबा बै नाथुर नाथुर जुनायफोरा बेफोरखौ होबा गो
उम उम उम उम ओमफ्राय जेरावबो बेरायनो प्लान लाथ'वाखै?
ओरैनोथ' बेरायनायखौथ' जेबो थांखि ला गैलै आदा मा होनोम उम दा दैज्लां नालाय
औ औ उम औ दायो आरो बेरायनाया मोजां नङाना हाजो जायगाफ्राव
औ ओंखायनो एसे माबा मेसेंफोर फैग्रो
औ औ जोंनि नैबे उदालगुर उदालगुरि जिल्लानि भैरब कन्द'आवलाय फैफेरगोन ना फैफेराखै नोंलाय?
आंथ' अदालगुरियावनो थांफेराखैलै आदा।
अ बियो नैबे जोंनि भैरबकन्द'आ ओरैजाय अरुणाचल ओमफ्राय बैथिं जाय साहा माबा थाबाय भुटान ओमफ्राय ओरजाय आसाम। बदार गेजेराव आरो
औ बे सिमा गेजेराव जाहैबाय आरो ना उम उम बे आरो आं थांफेराखै थांनाया उम
दाबो मानसि जायो रबिबाराव बांसिन मानसि जायो आरो औ औ औ उम उम बै औ दिसेम्बर दानफ्राव नभेम्बर डिसेम्बराव बांसिन जायो मानसि। ज औ औ
समाव एसे गुसु जाहैबायना बोथोरा आरामनो।
पिकनिक जानाय टाइम जाहैयोना बे समाव ओमफ्राय जानुवा बै इफ्राव नबे नबेबर ओमफाय नांलांबाय आरो ओरैजाय नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि खोनादों औ औ उम उम
गानफब जोमफबनो ना जानाय लोंनाय आरामनो।
ओमफ्राय नोंसिनि चिराङाव बेरे
बेरायथावनायाथ' जोंनियाव बै माबायाव फैफेरबाय नामा नों? स-सरलफारायाव
सरल ओ जों सरलपाराया नोंसिनि चिराङाव गोलैयो न' आं नामखौ खोनाबाय थादों खिन्थु आं थांफेरनाय जायाखै आरो सरलापाराया उम उम बेथ' ओरै भुटान नांजाबनाय
औ औ भुटान नांजाबनाय। औ साहा भुटान नांजाबनाय औ भुटाननिफ्रायनो दैया बोहैबोखायो ओफ्राय बिराद गुसु मानसिफ्रा बिराद बेराय सावहैदों बे जाय याव थाङो बयबो थाङो नाथायबा आं उम फु थाङाखै आरो नै दाखालिफोर थांनायनि थांखि लादोंमोन। सोलायफिनबाय लामा मोजां नङा मा नङा होनना मानसिफ्रा बुङोना आरो बिराद गिथावना होनो नामा हाग्रा हाग्रा थांनांगौ।
हाग्रा गेजेर गेजेर लामाय ना? अ उम उम लामाफ्राबा माबायदि फा खा लामा नामा
ओरैनोथ' फाखाया लामा नङा नङा होनदों खोमा जाथ'वाखै
औ जाथ
ओमफफ्राय बिदिनो माबा गारनायखौ मा मा होनोमोनलाय बे हथाय बाला बिदि गारनाय खोमा अबा बिदिनो गारिफोर मोजां नङाबा थांजायानो माने बैसोर माबाफ्रा ओंखारो
अ अ अ मैदेरफोर न' उम बिसोरखौबो गिनांगौलै औ मानसियानो आरो थाग्रा जायगाखौनो गासिबो लान्दा खालामजोब्बायनाा बिसोरबो बबाव थानो बबाव मानो औ
बे जायगाथिंनो गामि दङ हैयोनो माबा बर' गामि बिराद मैखोम दंहैयोनो बेवहाय एकदम थांथार नांगौ आरोखि
अ अ नोंसिनियाथ' ओरैजाय क'क्राझार माबा नाङा न' जेनेबा नोंसिरनि सिमायानो जायो नामा
औ बे क'क्राझार चिरां सिमा जाहैबाय बे बे कारिगावनो सिमा जाहैबाय
अ अ अ बे दैमायानो सिमा नामा
दैमाया
उम
ओहो दैमाया जाया बि आइ दैमाया जाया आइ दैमाया ओरै आलदा आलदा थांनायसो औ ओरैनोथ' जोंना नांजाब
अ नजाय न' उ उ अ अ बै ओमफ्राय बै मानासआ नोंसिनियावबो एसे गोलैदों माथो
मानास औ मानास आ दाथ' जोंनियावनो गोलैबाय बि चिराङावनो गोलैबाय औ नांहैबाय ओरै
चिरां क'क्राझार चिरां क'क्राझार मोननैजों नांजाबनाय नङा होमबा मानासा
मानसा मानसा क'क्राझारावथ' गोलैहैया ओरै चिराङाव चिराङाव गोलैहैबायबायं ओरैजाय माबाथिं थाहैबाय माने क'क्राझाराथ' ओरै सोनाबहा जाबाय नालाय जोंहा ओरै गेजेराव ओरै माबासिो जाहैबाय आरो बे मानासथ' ओरै चिरांनि ओरै माबासो गोलैबाय सानजासो गोलैहैबाय
अ अ अ अ ओ चिरांनि साजाजासगलै न
औ बाक्सा बाक्सायावसो गोलैयो नामा होमबा
बाक्सा ओरै माबा नांहैबाय
उम उम उ उम
थारमाने आं कनफिउस जादों आरो
उम
बै नोंसिनि क'क्राझार चिरां गेजेराव बायदिमोना। दा आं खनसिना मा ल' थांफेरदोंलै मानासाव
मानासाव थांनाया आं थां थांफेराखै आङो आं बेरायलाबायनो जायगाखौनो आङो थांनायानो जालाबाया होम ओरैनो, उनाव उनावहाय बेरायलाबायनोसै र' एसे समफोर मोनबा, उनाव बेरायलाबायनोसै होनदां, बेरायनायानो जाया थांनायानो जाया,
उम ओमफ्राय बिनि उनाव बेरायथावना मा जायगा दंबायो?
बि थाबाय ओमफाय ओरै माबा दंनामायो नै निज्ला निज्लागुरि माबा माबि, दंलाबायो ओरैनो मा? औ बेथ' माबासो जाहैबाय पिकनिक जाग्रा जायगासो।
अ पिकनिक जाग्रा जायगाना? उम उम उम जोंनाबो नै पिकनिक जाग्राया जोंनाबो नैब भैरुबकुन्दुवा, पिकनिक जाग्रासो जानायालाय ओरै उम
मोजां आरो ना थेवबो उम औ औ ओरैनोथ' अ जायगाया जोंनियाव बेखौनो बांसिन मोजां, मोजां होननानै सानो आरो ओरैनोथ' फिसा फिसौ बिदिनो दंलाबायो। जायगाब बेरायलाबायग्रा ओरै इदिनो, माबाफोर दङ बिदिनो, गार्देन माबाफोर जाहैबाय बैखौ मा होनोमोनलाय बिदि बेरायग्रा जायगाफ्रा बिदि आरो ना?
औ अ
मेल्ला दङ फिसा फिसौ ओमफाय बिदिनो उम नेचारेल बिदिनो माबाजों सोमजिनाया मिथिंगाजों औ मिथिंगाजों सोमजिनाया बे थिं सरलपारा
अ होमबालाय नोंसोरनि बै सरलापार प्राया मानासनि ओरजाय सोनाबहासो थायो।
औ औ सोनाब
अ आंलाय नैबे ओ सिगां बायदि मोनना लाबाय थादोंमोन आरो सरलापाराखौ मानासनि,
उम ओ आदा नै समाबो जानोसैलाय, होमबालाय लाखिथ'लायनोसै नामा? औ दे औ दे औ दे